हेलौ औ खोनादों ना नोंथां अ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
अ औ आंबो ओरैनो दङ दा दायो आं मोनसे माने टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो रायल्लायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथा
अ औ दायो जेनेबा जोङो इन्टारनेटनि बागै रायज्लायनोसै जेनेबा आं इन टारनेथनि बागै जेनेबा एसे फोरमायनानै होलांसै आरो जेनेबा इन्टारनेेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने आजिखालि सुबुंफोरा माने आजिखालि ओ समावहाय माने गोबां इन्टारनेट बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा जोंहा इन्टारनेट गैयाब्लानो जोङो माने दा सुबुं माहारिया माने गोबां ओ जेनेबा थाना थानायाव माने एसे माबाखौ जोङो नुनाय बायदि जोङो नुनो मोनसै आरो जिहेथु जोंहा अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो जिहेथु दा माने जोंङो इन इन्टारनेन इन्टारनेटआवनो माने जोङो गोबां टाइमफोरखौ स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो ससियेल मिडियाफोरावहाय जिहेथु जोंहा जेरै फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम बेफोरबायदि मा माखासे ससियेल मिडिया एप्सफोरावहाय जोङो माने ओ गोबां गफबनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानि इन्टारनेदा मोनै माबा दङ जेनेबा मोजां इन्टारनेटआ माने मोजांबो आरो फारसे बिथिं गाज्रिबोे जेनेबा नोङो
औ नंगौ नोथां
रोङोब्ला जेबाय जेनेबा इन्टारनेटआ मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि आरो जेरै थिग जोंङो मबाइलफोरखौहाय जोंङो बाहायो जेनेबा जोङो मब गुलुलुगुआ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंहा मोजां जिहेथु जोंहा बेफोरनिफ्राय माखासे गियानफोर दुबुआदिनानै लानो हायो जिहेथु जोङो जेनेबा माखासे जोङो सोलोंनो गोनां जि जेनेबा टपिकफोर थायो जेनेबा बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोर खौजोङो मबाइलफोरावहाय सार्च खालामनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माखासे माबाफोरखौ जोङो मोजां मोजां जेनेबा ट नों माखौ बुजियाखै बेखौहाय जोङो एन्सारफोरखौहाय जोङो बैफोरावहाय ओ जोङो नाय मोननो हायो जेरै गु गुगोलावबो मोनो आरो इउटुबावबो फोरावबो आजिखालि माने गोबां माने टिचारफोरनि माने बिसोर माबा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो फोरोंनायफोरखौहाय ओ दा बिदिनो जोङो आजिखालि माने बिदिनो साख्रि बाख्रिनिबो जोङो माखासे माबाफोरखौबो जोङो मबेलनि गेजेरजोंनो जोङो सो सोलोंनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो औ दा बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंनो हायो आरो दादि नोंङो माने गोदोनि समावहाय माने इन्टारनेटआ माने जोबोद खममोन नाथाय दायो गोबां बांबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा इन्टारनेट फैनाय लोग गो लोगो जोंहा दा माखासे जेनेबा सिगां समावहाय जोङो लाइजामजोंसो जोङो दां दैथायलायनायखौ जोङो मोनोमोन दायो माने जोङो इनथारनेट फैनाय लोग लोगो मबाइलफोराबो बांबोबाय जिहेथु जोंहा आजिखालि स्मार्टफन जाहैबाय दा बेनि थाखाय जोङो माने इन्टारनेट बाहायनायजों जोङो माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थानाय सुबुंफोरजों जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो दा खबर लालायनो हायो जिहेथु जोंहा गोदोनि समाव माने लाइजामफोर हरनायजोंहाय गोबाव सम लायोमोन आरो जिहेतु सब तासे मास मोनसे बेफोरबायदि जोङो लाइजामखौ सहैनो लाइजाम सहैनो थाखाय जो बेसेबां स हमनांगौ जायोमोन बे जायगासिम नाथाय दायो जोंहा दा माखासे नामबार बेफोर जेनेबा मबाइल नाम्बार बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा खम समनि गेजेरावनो उम गोबां खौरांफोरखौ जोङो लानो हायो आरो जितु जोङो बेफोरनि अनगायैब बे आरो गोबां माखासे गुबुन हादरफोराव जानाय बिदिनो उम जाथाय फोर बा माबा मोनसे जानायफोरखौहाय जोङो ओ लोगो लोगो माने खम समनि समावनो जोङो थाबनो माने बेफोरनि खौरांफोरखौहाय जोङो मोननो हायो आरो दा दा बेफोरबायदिनो जोङो दा इन्टारनेटआ माने जोंखौहाय गोबां हेफाजाबबो होबोदों। दा जिहेतु जोङो दा सा ख्रि बाख्रिनि ओ जोङो एप्लाइफोर खालामनो बा माबा मोनसे जोङो नायनो बा बेफोरबायदियाव जोङो माने खम समनि गेजेरावनो जोङो माने थाब खालामनानै लानो हायो आरो मानो होनोब्ला सिगांनि समावथ' जोंहा बिदिनो अफलाइन फर्म बानायनांगौ फर्म बानायनांगौमोन। जिहेथु जोंहा बेखौहाय खायफाबा जेनेबा गाननानैबो गालाङो बेफोरबायदि माख खासे जाथाय जायोमोन आरो बे समावहाय माने जोङो दा जोंङो अनलाइननि गेजेरजोंहाय नोंहा जेबो माने जेबो प्रब्लेम जायैखौ जों नुनो मोनो जिहेथु जोंहा अनलाइनावसो जोबो नालाय। बेफोरहाय माने जोंहा अनलाइनाव सेथिं जानानै थाखाजोबो दा बेफोरनि थाखाय माने जोंहा खोब मोजां जानानै फैबाय आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो दा इन्टारनेटआ माखासे जेनेबा जोंहा खहाबो जायो जिहेथु जोंहा बेफोरबायदिनो ओ माखासे ओ दाउफोर जिहेथु जों इन्टारनेट दा इन्टारनेटनि बाहायनाया बांबोनाय लोगो लोगो जेनेबा जोंहाथ' इन्टारनेटआ बांबोबाय थायो नङा ओमबा दा आपग्रेड जाबोबाय थायो से निफ्राय टु जि थ्रिजि बिदिनो फर जि जाहैबाय। आरो दा समाव जोङो फाइभजि बिदिनो सिक्सजि उनहा लागै जाहैगोन। दा बेफोरबायदिनो जोंहा दा माखासे दाउफोरा माने बेफोर इन्टारनेट बाहायजेनन्नायजों दा माखासे दाउफोरा थावरिनो हा हायियाव माने बिसिनि खोमा बा दाउफोरा माने रिङो। जिथु बिसोरो थावरिनो हाया बेफोरबायदिनि जाउनावहाय जोंहा माखासे दाउफोराहाय गोमालानायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा जोनि समावहाय जोङो नुनो मोनोमोन जे जों जे दाउफोरा आरो बिदिनो गोबां दाउफोर जेनेबा फिसा सखा आरि बायदिनाफोरखौबो दा इन्टारनेटा बांबोनाय लोग लोगो जोङो दा बैफोर दाउफोरा माने गोमालांनायखौ बा थैलांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दा औ बेफोरबायदि जायो आरो दा जोङो बेफोरबादिनो गोबां माने ओ खहा आरो मुलाम्फाबो जों इन्टारनेटव मोननो हायो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेन इन्टारनेटनि बागै खहा आरो माबानि बागै
औ हागोन नोंथां माने नोंथाङा औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेन'बा इन्टारनेटआ थिखालाव गोबां गोनांथार होननानै आंबो सानो आरो मानोना जोङो ओ जायखौ जों मबाइलाव जेनबा इन्टारनेटफोरखौथ' मबाइलावसो बाहाय नालाय नोंथां। माने मबेल माने जोङो मोनसे जेन'बा जाथायफोर नायनाय मोनसे जेन'बा गुबुननि निउसफोरखौ नायनो जोङो जेब्लायबो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो मानोना इन्टारनेटल' थानानै जेन'बा जोंनियाव मबाइल फन गैयाबा जेनेबा इन्टारनेटनिबो जेबो खामानि गैया माने बेनिखायनो इन्टारनेट आरो मबाइल बे मोननैया जोंनि थाखाय गोनांथार जायखौ जानबुं होननानै बुङो खौ आं गोनांथार होननानै सानो आरो मानोना आथिखालनि मुगायाव जायफोर ओ मबाइल बाहायो जेनबा इन्टारनेटनि गेज जों जेन'बा गोजान जायगायाव जानाय जाथायफोर गोजान जायगायाव जेन'बा जानाय माबा मा घथ'नाफोर बेफोरखौ जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो जों मिथिनो मोनो आरो जे हां जे कमिनिकेसननि कमिनिकेसननि जे राहा बियो आथिखालाव गोरलैयै जानानै फैबाय ए मानोना गोदोनि स समाव नोंथाङा बुंलांनाय बिदि लाइजामजों दैथायहरोमोन जेनेबा गावनि ओ जेन'बा माबा मोनसे गोनांथिनि थाखाय गुबुन मोनसे से जायगायाव लायजाम जों दैथ हरनो गोनां जायोमोन बे लाइगाम दैथाय हरनायाव जोंना गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय आथिखालनि जे जुग बाव इन्टारनेट आरो मबाइल ओंखारनायनि जाहोनाव मानोना मानो होननानै बुङोब्ला जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो ओ माने खबरखौ लानो हायो खौरांखौ लानो हायो आरो गोजान जायगायाव गोजान जायगायाव था थादोंब्लाबो जेन'बा जोङो खाथि जायगायावनो थानाय बायदि जों दान्दिसे समनि गेजेरावनो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो कमिउनिकेसनखौ लानाय जायो आरो दा जोंनि थाखाय बुहुत गोनांथार होननानै बुंनो हायो मानोना आथिखालनि जुगाव गोबां साख्रि बाख्रिफोरनि जे अनलाइन एप्लाइ खालामनाय बेफोरनि बेफोराव गोबां जोंनि जे जामबुं बाहायनाय आथिखालाव गोबां मोजांथार मानोना जोङो गुबुन जायगायाव जेन'बा गोदोनि समाव साख्रि बाख्रि होसोनाय समाव जोङो जे अफलाइन फर्म अफलाइन फर्म थाय ना बेखौ माने मोनसे जायगायावनो जों हैनांगौ हैनांगौनि गोनांथिमोन दा नाथाय आथिखालाव इन्टारनेट आरो मबाइल फैनाय एबा कम्पिउटारनि जुगनि थाखाय माने जोङो दाबसे जायगायावनो थानानै माने अनलाइन फर्माव एप्लाइ खालामनानै जोङो बेखौ होम बै जायगासिम जोङो देथायहरनो हानायखौ जों गोरलैयैनो नुनो मोन्दों आरो नोंथां आरो बिजोंनो लोगोसे मबाइला जोंनो थाखाय गोबां हेफाजाब होयो जोंनि फरायनाय जोंनि लिरनाय जेन'बा जों जायफोरखौ बुजियाखै जायफोरखौ जों जेन'बा मिथिया बेफोरखौ जोङो मबाइलाव माने नागिरै नागिरनो जों दिहुननो हायो
ए
बे जोंनि जोंनि बेफोरो जोंनि मोनसे इन्टारनेट एबा मबेल बाहायनायनि जोंनि मोनसे मोजां खाबु आरो नाथाय खायफा बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला ओम एसे एनै बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला खायफा सुबुंफोरा मबेलखौ माने एबा इन्टारनेटखौ जों गाज्रियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै गाज्रि होननानै बुङोब्ला खायफा सुबुङा गावनि जे नांनाय खामानि एबा खामानिफोरखौ एंगारनानै मबाइलावनो मबाइल आ जानबुं नायसोमबाय थानाय बा बाहायसोमबाय थानाय आरो गोबां लाइमोनफोरा आ गोबां लाइमोनफोरा जेरै गेम खेला गेलेनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो माने बे गोदो जोंनि माने इन्टारनेट बाहायनायनि मोनफा मोनफा गाज्रि हुदा होननानै आं सानो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे दानि जे जुगाव इन्टारनेट फैनायनि जाहनाव जोंहा इउ पि आइ जायखौ जों मबेलजों गोरलैयो रां ओ माने माने सोहरनो हायो आरो गोरलैयै लानो हायो जों बेफोरखौ जों दा दिनैनि बे समाव जों नुनो मोनो नाथाय बे समाव जों नुनो थाङोब्ला गोबां माखासे सुबुंफोरा जेन'ब्ला अनलाइन गेम जायखौ जों जुवा होननानै बुङो बेबायदि गेम सुनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो माने खौथि- खौथि रां लुथिनानै लांनानै थांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। माने इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो। माने बिसोर बिथांमोनहा जेन'बा मबाइलफोराव जेनेबा ओम आ माने ओरै गेलेयोबा ओरै -ओरै फैसा रां आरजिनो हायो बेफोरबायदि माने सुबुंफोरखौ माने माने लब देखायफ्लानानै बिसोरो सुबुंफोरखौ गावसिरनि जेन'बा एकाउन्टनिफ्राय फैसा ट्रेन्सफार खालामनानै एसे एनै रां होजेननानै उनाव जेनेबा लब जायै -जायै जानानै फैसा लानानै थांनाय बेफोरबायदि गोबां ओ माने माने गाज्रियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा जों बेफोरखौ माने गाव गावनो सांग्रांथि थानांगोन। जों जेब्लायबो जों मोनसे मोजां आ माने पजिटिभ लामाजों जों जेब्लायबो आगान सुरनांगोन। जों इन्टारनेटफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रिफ्रावबो जों बाहायनो नाङा। मानोना जोङो बाहायोब्ला जोंनि जोङो मोनसे गोथौ हाखरावनो बाज्रुमनानै लानाय बेफोरबायदि -बेफोरबायदि जागोन। बेखायनो जों सानै हयै
बेसेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? औ जागोन दे।